हेलौ
औ मा खालामदों?
ओ नै दङ माबादों थ बेरायदों नोंलाय?
ओ नैय आंबो जिरनानै दङ। खोनादों ना?
जोंना उम ओख्रिया दालिसो
औ
जोंना ओंख्रिया दालिसोमोन होनदां ओं नोंसिनालाय मा ओंख्रि?
जोंना आबो सबायजों दाउसोमोन सबायजों दाउसिन जोंनाबो
ए ए मा खालाम
नोंसोरनिथिं माइ गायफानाय गायाखै? नोंसिनि माइ गायदिना गायाखै?
खोनायाखै आं हेलौ
बेसेदिं माइ गायखि नामा?
जोंनिखि माइ गायदों। गायनायालाय गायबायमोन। नोंथाङा खोनायाखे खोनायाखै नामा आंनिखौ?
खोनादों एसे लेट खोनाफैदों।
ए मा खालामनो होनदोंमोन आं।
आंबो नै बेेराइ दों लामायाव बेरायदों।
दा आ आ मा सोंदोंमोनलाय नोंथाङा?
ओ माइ गायदोंना गायाखै होन्दां?
ए माइखौलाय गायबाय गायनाया जोंखै
औ औ गायखांजोबबाय गायखां जोबबाय नामा?
औ
थावर नाङाखै नामा नों ना
हेलौ
थावार नाङाखै नामा नोंना
नोंथांनासो नेटवर्क प्रब्लेम दां एसे नोंथाङा दलर थाना रायलाय नायगोन नामा दसे
नेट नागिरलांनि
नोंसोरथिना बोथोरा माबायदि दा बो
जोंखिजाय दा बोथोरा दोमैलु दोमैलु जानानै दं
अ औ खोनादों
हेलौ ओ नोंसिनिथिलाय माबायदि बोथोरालाय
जोंथिंबो एदमै जोंथिंबो दोमैलु एसे ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदों अखा हाहांबो। दैज्लांसेनो बिदिनो जाासिगोन दा माइआ थ' जोंना अखा हाथ'यि माइआथ' अखा हाथ'यैनि गायनायानो जाथ'वाखै दासो दंग'आव दै सोदोंमोन। औ नोंगौ दैदों दिनैनिफ्राय खोथिया फोबाय दाख्लैनो फोदों
आ आ आ
नोंसि नोंसिनिथिं दैज्लां
ओ जोंनि खै गायखांनाया गायखां जोबाखै जोंहाल' अ गायगोरदों एसे ओमफायो बेलेगफोरा गाय थ'आखै ओं नोंसिनि थ' होनबा दाबो गायनाय जा
ओहो गाय नो जाथ'आखै जोंथिंजाय ओंखायनो
आ जोंनिखियै
बर'फोरा बांसिन माइ गायो बर'फोरा बांसिनानो मा मा माइ
उम जोंथिंबो रनजित माइ जोसा मायसालि माबा बिदिनो गाय गायला बायो बारा मिथिया
दा खो खोथिया फोबाय नोंस्रा
खोथि फोबाय औ दाख्लै फोदों बावबाय गोबाव जाबाय नोंसिनालाय बेसे बुरजा दंबावो गायनो
जोंना न' खाथियाव एसे दं बेखौ
बेसे बुरजा दंबावो
जोंना न' खाथियावहाय दं थानायखौ गायजोब्बाय ओमफ्राय गोजानाव दंबाव दा ओर सोनाब साइडखै दंबावो एसे बुरजायानो बेखौहाय थारमाने आमथिसुवा बायबा थाय गायसिगोन आरो
ओ माइ गायनो थाखाय औ खोनादों माइ गायनो थाखाय मा मा खालामो फार्स्टनिफ्राय खिन्थानो हागोन नामा
फार्टआव हालौवबाय हालौनानै खोथिया फोबाय खोथिया फोखांनायनि उनाव खोथिया खोथियाखौ एसे मास मोनसेसो थानानै फुबाय फुनानैहाय आरो बै गायगोन जायगायाव हालेवबाय खननै खनथामसो हालेवनानैहाय गायनाय जायो आरो बिदिनो
ए ओमफ्राय बिनिफ्राय माइरं बरननाय माइरं बरननायसिम प्रसेसा मारै
बेनिफ्राय माइखौ मोनजासिम नेबाय माइ मोनखांनायनि उनावहाय बेखौ हाबाय हानानैहाय दुब्लियाव इदिनो जेनेबा सान माबा
उम
आरो
नोंना नोंना नेटआ स्ल' खोमा
बिखौ एसे नेटवर्क प्रब्लेम आंना
ओम
बेखौ रोगाखांनायनि उनावहाय माने मारा नानानैहाय
न'आव जोंहा न'आव खान्थालजों थाइल' दं ओमफ्राय नालेंखल दं। खोनादों?
औ खान्थालफ्रा जानो बायदि जाफेरनो गोबाव जाबाय
अ अ थाइजौआथ' जोंना गोदैथार। औ औ आमथिसुवायाव थाइजौ खान थालबो जायो।
नों मामा जाखो आमथिसुवानि?
जोंथिंबो दङ जोगो माबा दं। थाइजौ दं खान्थाल दं । दं लिसु दं।
दा आमथि आम थिसुवानि खान्थाल जादों गामियाव मानसिफ्रा।
ओ ओ ओ नोंसोरनि न'आव गैया नामा जेबो?
सुवानि मा?
नोंसिनि न'आव फिथाइ साम थाइनि दंफां लाइ गैया नामा होनदां?
दङ जोंना आनारस दं थाइजौ दं खोनादों आनारस दं
औ।
दं थाइजौ ओमफ्रायो खान्थाल दं। आमथिसुवानि फिथाइ जायाखै नोंसिना?
आमथिसुवानि जाथ'याखै जोंना गाबोनसो जागोन।
औ गाबोननिफ्रायसो जागोन नामा होमबा?
मन्दिराव लांनानै गासिबो बयबो। जायहा मा मा फिथाइ दं ज' लांनानैहाय जासिगोन आरो माने।
ओ।
ओम। नोंथांमोनखि जाबाय होनबा दिनै
जोंबो जाबाय गामिनि माखासे जाबाय माखासे जायाखै गाबोननिफाय जागोन खावसेया। आनारस गैया नोंसिना?
जोंहानि न'आवथ' गैया आनारसआ ओमफाय गामियावहाय। सोरनावबा सोरनावबा दंदां आनारसा
औ
औ
आनारस गायोना बांसिनो बर'फोरा
औ गायो सोरनावा सोरबा गायो बांसिन
औ नोंस्रा गायगोना खेथि खालामोन खामा आनारसनि
जोंना सिगांसो गोसो दंमोन ओमफ्राय दा गायथला
औ
सिगां माने बिराद बुरजा दंमोन जोंहानाव आनारसआ ओमफ्रायो जोंहा गायनाय समाव दाम मोनैनि दानफायजोब्बाय माने आरो हाग्रा बायदिबो जायोना जिबौफोर फैना थाफैयो बेनो बेंखायनो दानस्रांजोब्बाय दा गैथ'ला जोंनाव
जोंनाबो औवाबारियावसो दंमोन आरो सोरिसा औवा बारियाव थाबा फिथाइ थायाना सायख्लुम मोननायजों ओंखायनो जाया बिफांफोरा बिराद दं फिथाइ थाइया बारा
औ औ औ लोगोनि न'आवसो दङ जोंना बिराद बुरजा दङ आनारसाआ
औ
गैबा बिसिनावसो थांनानै जाहैबाय थायो आङो
हम
हे
आनारसथ' गोमोनावसो मोजां जायो जानो आंङो जों गामियाव दङ' बिदिनो सोरनावबा सोरनावबा दंलाबायो।
ए गोदैना नोंसिनिथिनि आनारसआ मा होनदों खबराथ' मोजाङानो
ओ
दासानदै
उम दैज्लां बोथोराव आरो माइ गायनाय मानाय बो फेरखौ फ्रेस थाजा मोनोना बेलासि समाव बेरायनो
ओं ओं नगौ
गुसु दु ब्लिफोरनि बार फैयो।
नोंथा दायो बेरायगासिनो होनदोंमोन नामा?
औ दा दुब्लि बारियाव दंफैयो बार जा फैदों दुब्लिनि।
अ अ हारसिं ना लोगोफोर दं?
फंबाय सासे दं।
एह
उम।
बिदिनो दसे दसे बेरायनांगौ।
बेरायथ'आ होनबा नों?
आंबो माने न'निफ्राय एसे ओरै साइदावसो दंबायखायो माने दुब्लि साइडखिसो खोथिया गायनायखौ नेफैदों माने। औ। आरो दा दैलांयावलाय गोजान गोजानावथ' थांनो हाखाया बेरायनो।
औ।
उम माइ गायनाय बेस्थ' जायो।
उम
दे होमबा नोंथां नों बे रायदोंबा बेरायबाय थाथ' औ
ओ दे।